ओ नोंथाङा खोनादों ना
ओं खोनादों
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
ओं फ्रियैनो दं दे
ओ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो हागोन ना
ओं हागोन दे नोंथां मा रायलायनो
ओ आङो दाथ' फिथाइ सामथायाइ जानायनि सम नङा होमबा नोंथां
ओं नोंगौ नोंथां नंगौ
ओ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों जे ओ नोंथांमोननि ओ दा समाव मा मा फिथाइ दं आरो माबोरै जायो आरो नोंथांमोननियावहाय आमथिसुवाखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना
ओं हागोन दे नोंथां जेनेबा ओ आं मिनथिनायखौ खिन्थानोसै आरोना नोंथां
औ
दाथ' जोंहा बोथोराबो फिथाइ सामथाइ जानाय दिन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
जेनेबा फिथाइ सामथायालाय बेलेग दिनावबो जायो आरो होनबादा दैलां बोथोर जेनेबा आमथिसुवा ओ जोंहा बोथोरनि फि फिथाइया जाहैबाय दा दैज्लांनि फिथाइया जेरैहाय आनारस ओमफाय जाम ओनिफ्राय थालिराथ' जोंहा ओ बोथोर गैया आरो थाबाय थाखायो
औ
ओमफायो थाइजौ खान्थाल आनारस ओनिफा फाय जोंहा एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि दंबावो जेनेबा आङो एखौ नामनो नामखौ गोसोआव गैला आरो जोंहा ओमफाय दा एसे मोनबाय आरो दै फिथाइ सामथायाइया बे फिथाइ साम थाइआ थाइजौफोरा बबेबा एसे नो बबेबा मोन बबेबा एसे गदाय मोनो ओ ओमफाय आरो जेनेबा थाइजौफोराबो बोसोराव खननै खनथाम थाइनै इसेबां आलागै दं आरो।
औ
हानिया खननै थायो आरो फिथाइया जेनेबा दा थ जो जुन मास बे जुन मासाव थायनानै बे एसे मोना मोनथवाखै आरो मोननायालाय मोनसिगोन सो ओमफाय बे फिथाइआ जोबखांनायनि उनाव आरो खोनसे बिबार बारनानै
औ
ओ अक्टबर नभेम्बरसो आव बिनि फिथाइ थाइजौ फिथाइखौ मोनजाबावो आरो नोंथां। ओं जानोलाय फिथाइआ गोथावानो नोंथां
औ होमबा नोंथांमोननि थाइ जौ आ एसे आलादा सालानि फोर नामा जे ओ बोसोरावनो खननै गाहाम मोनजानाय?
अ अ नोंथां बेखौथ आङो ओ बेखौथ आं मिथिला साालानो नामा जेनेबा जों जेब्ला उन्दैमोन बेनिफ्रायनो बे थाइजौखौ मोनजादों आरो जोङो।
औ
ओ बोसोराव खननै थायो होननानै मोनजादों।
उम
बेनिफ्राय दाथ ओं
बिनि अनगान नोंथांमोननाव मा मा फिथाइखौ नुनो मोनबावो?
अ जोंहानाव आनारस जाम खान्थाल थाइजौ ओमफाय ओ आजफल, लिसु ओमफायो लेरख
फाथोर गैया
औ
ओमफाय अ ओमफाय आमथिसुवानि सोंदोंमोन ना नोंथाङा? जोंथिंजाय जोथिंजाया आमथिसुवाखौ ओ जेनेबा जुन मासावनो जायो आरो बेयो एसे जुन मास जोबहांनो नागिरनायाव जायखिजाया ओ बिनि माब्ले माबेबा समावहाय जेनेबा बरआव आसार मास होनगोन आरो ओ माबे बिबा समावहाय बेयो देता एसे उन सिगां जायो आरो । माबेबा बोसोराव जोंहा थाइजौ ओ आमथिसुवायाव जोंहा थाइजौ खान्थाल जानायनि ओ बोथोरखौ आमथिसुयाव होननानै हमना लाग्रोयो आरो थेवबाबो जोङो बिनि सिगां सिगां जानाय जायो। नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ।
औ ओमफ्राय जोंहा आमथि वायाव थाइजौ थाइजौ खान खान्थाल बिदिनो बायदिसिना फिथाइ जायो । ओमफ्राय जोङो आमथिसुवायाव जेबो खामानि मावालासिनो जोङो गोसो होसार होसार बेरायो ओमफ्राय बिदिनो आरो होमबा नोंथाङाबो खिन्थानो हागोन ना नोंसोर मा मा फिथाइ मोनो नों सानि नवाव
जोंनि नवावथ दा ओ दा दैलां बोथोराव जा बिफा‌ंआव फिथाइ थायो बेनो ल । सै ओ थाइजौ खान्थाल आनारस आरो बा खि फिथाइआथ ओ ओ सम आरो बोथोरजों मोननानै सिरिलांबाय। जाखांबाय दा थानाया बेनोसै आरो नोंथां।
ओं ओं
जोङो आमथिसुवा होनोब्लाथ जों बांसिनानो थाइजौ खान्थाल जानाय बेखौनो मानिनाय जायो।
ओं ओं नोंथांमोन नो ओं । बुंनाय नोंथां
ओ जोंनियावथ दा आमथिसुवा होनोब्ला ओ दैज्लां बोथोराव गोगलैयो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां ।
जेरै जोङो माइ गायनाय खदाल जावनाय बायदिसिना खामानिखौ जोङो दोन्थनानै सानथामनि था आरामै ओ फिथाइ सामथाय जानायाव सम बारहो हरो आरो नङा होमबा नों?
ओं नंगौ नोंथां।
ओ बेखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो मोनबोदों बेनिखायनो जोङो दासिमबो फालिनाय जायो‌।
ओं आमथिसुवाखो ना नोंथां। औ औ ओमफाय नोंथांमोना मा मा फिथाइ जायो होनदोंमोन ओरैनो?
ओ ओरैनोथ जोङो दा थानाया थाइजौ, खान्थाल, आनारस नाथाय ओ जोंनि जायगायावहाय दा ओ थाइजौआथ दा आमथिसुवानि सिगांनो जोबलांनो हमबाय।
अ सिगां मोनोना मायो नोंथां होमबा?
औ सि-सिगां मोनोमोन ओ गोदोनि दिनावहाय ओ आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनदों जे ओ थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइआ जेब्लाबो ओ आमथिसुवानि सिगां मोननानै थांबाबो सिरिबाबो रावबो जायामोन जाहैदों माने आमथिसुवायावहाय सोरनो औ आमथिसुवायावहाय इसोरनो बावखांनायनि उनावहाय जा थाइसे थायो बेखौसो जायोमोन जाहैदों।
अ ओमबा गोदो आबै आबौआ गोबां नेमखान्थिजों सोलिबोदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नाथाय दायो आमथिसुवा मोनस्लाबैनि सिगांनो थाइजौफ्रा मोननानै सिरिलांजोबो।
ओं ओं
जायनि जाहोनाव जों जाग्रोनानैसै इसोरनो बावनाय जायो आरो नोंथां।
अ अ दाबोना नोंथां
औ माने थाइजौआलाय थाब सिरियो नाथाय खान्थाला जोंना थायो आरो आरो आनारसआ जोंना ओ खान्थाल जा खांनायनि उनावसो मोनो इसे गदाय मोनो।
ओं होमबाथ जोबोद मोजाङानो नोंथां।
औ
ओ आमथिसुवायाव नोंथांमोना बेरायगोना बेराया इदिनो जेनेबा खामानिखौथ गासिबो खामानिखौथ' गारखायो होनदों नों थांमोना ना ओमफाय जेनेबा ज ज इदिनो ओ आमथिसुवानि नामाव ज ज बेरायनाय बा जमा जमा जानाय लोगो नांनानै बेफोरो नेमखान्थि फोरा नोंथांमोनथिं दंना गैला?
औ दङ नोंथां ओ मानो होनोबा जोङो दाथ दैलां बोथोरना जों हा दा गोबां समनि आंखाल आरो बेस्थ बेरायनो मोना ओ सोरनिबा नआव थांनो मोना ओ बेनिखायनो जों आमथिसुवायाव जाबायदि सानथाम थि मोनना बेयावनो जों गोसो गोबायदि बेरायो ज ज थाइजौ खान्थाल आरो सोरनावबा फोर थांनांगौबा आलासि जायो बेयावनो जोङो बेरायनानै जानानै ला थाइयो आरो नोंथां
औ होमबाथ आमथिसुवानि दिना जोंनि थाखाय बुहुत फ्रि जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरजों जानाय लोंनायनिल थिं हिसाब
औ नंगौ ओ आरो मोनसे खामानि बेस्थआवहाय जोङो सानथामनि नि थाखाय सुटि मोनदों होननानै बुंजा जायो आरो बे आमथिसुवाखौ
औ औ
नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि बेरायो ना
अ आंनिखौबो होमबालाय नोंथां खिन्थानसै आङो जेनेबा बा जों दा जोंनि आव दा सोलिबाय थानायखौ आरोना नोंथां
औ
ओ जोङो दाबो इसोरनि नामाव होयो होनाया थाइजौ खान्थाल इदिनो आनारस ओ ओमफाय लेरख बेफोरखौ माने जमा खालाम बयनिबो नखर नखर जोंनाव जि दङ ओ बेखौनो लांनानै हैना ओ मोन बेखौनो लांनानै सो जेनेबा जोङो होग्रोयो आरो इसोरनो बिनि उनावहाय जोङो मानसि राननानै जानाय जायो।
औ
आरो इसोरनो खांनानै मोनसेया जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा जोंहा आमथिसुवा बायनानै जोङो ओ मावनाय दांनाय जाफिनो आरो नोंथां। बेनिफ्राय आरो जोंना बेयाव जोंथ' सानथामफोरखौ सुथि लाखाथारो नङा होनबा नोंथां? बेयाव जोङो ओ बबेबा जेनेबा जोंहा दा समनिबो आंखाल नालाय बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बे सानथामखौ फ्रि टाइम हिसाबै ओ जोङो बाहायो आरो जेनबा जोङो सोरनावबा आलासि जानांगो सोरनाबा सोरखौबा लोगो हमनांगौ बे समाव जोङो लोगो हमनाय बा आलासि जानायखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां। औ आमथिसुवाया होनोबाथ' जोंहा जोबोद गिदिरहानो मोनसे फोरबो हिसाबै बुंनाय
औ बर' फोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायि फोरबो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां। आरो ओ नोंथांमोनहा
औ।
ओ बहाबा आमथिसुवानि नामाव प्लेनिं दं नामा बेरायहैनो?
ओ दाथ' ओ दैज्लां बोथोर अखा बांखा नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं
बेनि थाखायनो जोङो जेबो गोजान जायगायाव जेबो प्लेनिं खालामनाय जाथ'वाखै गामियाव जा दङ खाथि खालायाव खुरमाफोर थानायफोरनाव बेफोरावनो थांलाय फैलाय जालायो आरो नोंथां।
ओं ओं।
नोंथांमोनहा बहाबा प्लेनिं खालामदों नामा?
अ आंथ' थांनायानो जागोन नोंथां जेनेबा आमथिसुवानि नामावनो आलासि जाहैनो। होननानै सानदों आरो।
औ।
गुबुुननि थाइजौ खान्थाल खौ बो जानानै एसे उननि जेनेबा एसे थाइजौ फिथाइनि नि रस बा अनारसनि लर ओमफायो खान्थाल नि रस बिबोथ' जोंना एसे इनिया इनि रसफोराथ' गुबुन गुबुन जायोना।
मालायनिखौबो जाना नायनांगौ नङा होमबा।
ओं ओंखायनो एसे दावबायहैनानै गुबुननिखौबो जाना फैनोसै आरो।
औ अब्ला नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि गामियाव आरो ओ माबायदि आमथिसुवाखौ फालियो बेखौ मिथिनो मोननानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
ओं आरो ओं आरो मोनसे ओं आरो नों थांनि सिम आंबो साबाय खर बावनो सानबाय। जेनेबा नोंथांनिफ्राय आं आंबो मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय। नङा होनबा नों दा ओ दा सावरायनाय नों नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। होमबा बेखिनियावनो जोंहा दोन्थलायनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ दे नोंथां।
उम